औ नोंथां
हेल' नोंथां
औ लोगो नोंथां गुड मरनिं गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम सिम
औ औ औ
नोंथाङा गो गोबां सम जाबायमोन नोंखौ कल खालामिया दिनि नोंथांनि कल नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां ओ ओ दायो सावरायगोन नोंथां।
ओ आस्सा आदसा जागोन सावरायजागोन जोबोद फ्रियाव दङ आं दा साननैसो जिरायनानै बिफां सायाव गोजोन बार जागासिनो
औ ओह ओ नोंथां ओ जों दायो मिथिंगा एबा आबहावा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां
औ
ओ गिबियावनो नोंथाङा मिथिंगानि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ मानो हाया जानो गोबोद हागोन हागोन हागोन आं
औ नोंथाङा हायोब्ला स एसे फोरमायना होगोन होनना आं सानबाय
जागोन जागोन जागोन दे
औ
बिब्दिब्ला आं बुंनोसै नामा
औ नोंथां बुंनो हागोन।
उम मिथिंगा होननानै बुङोब्ला लोगोआथ' मिथिखानांगौ जानांगौ मिथिंगा होननाय बुङोब्ला। जाय बुस्थुखौ जोङो माने मिथिंगानिफ्राय मोनो बा मिथिंगा जों सोरजि जानाय बेखौनो मिथिंगा होननानै बुङो न जेरै हा
औ नोंथां नंगौ
बिफां लाइफाङा जेरै मिथिंगानिफ्राय जाखांनाय हाजो हाला
औ नंगौ
दैमा दैसा बेफोरखौ मिथिंगानि मोनसे बाहागो आरो मिथिंगानि मोनसे मुवा बा बेसा सात होननानै बुंनाय जायो आरो
जेरै जोंहा अन्थाइ बालि दै बेफोर जाबाय मोनफा-मोनफा मिथ मिथिंगानि बाहागो आरो बियो खायफाया बेखौ बुंनो नागिरो ए इसोरनि सोरजिनाय जानो हागौ बे जों गासैबो फोथायो बेखौ इसोरनि सोरजिनाय मोनसे मिथिंगानि बाहागो होननानै।
ना होमबा लोगो। जेरै जोङो मिथ बिनिफ्राय गोबां बिफां-लाइफां मोनो। मिथिंगानिफ्राय जोङो अक्सिजेन बार मोनो कार्बनाइ अक्साइड मोनो बिफां लाइफाङा जानो। थाखाय
आरो सुबुंनो थाखाय गोनां जायो अक्सिजेन सान्दुं, बार, अखा, हा बेफोरो मानसिनि थाखाय गोनांथि। नङाबा न' लुनो थाखाय हा हानि गोनां जायो।
आरो मिथिंगानिफ्राय जेनेबा न' लुनो थाखाय औवा बा बिफां-लाइफां निफ्राय मोननाय जि खाथफोर जोंनि सानफ्रोमबो सोलिनाय जिउआव बाहायनो थाखाय गासैबो गोनां आरो जेरै न' लुनो थाखाय आरो फाखा न' लुनो थाखाय जोंनो नांगौ अन्थाइ बालि, सिमेन्ट आरो हा बेबायदि जोंनो नांगौ आरो हाबिथि दा बिब्दिनो जोंहा आरो लोगोसे जों मिथिंगानिफ्रायनो बेबायदिनो गोबां? खनि बेसाद होननानै बुङो बेखौ जेरै- खैला, दाहानै मोननाय बा लैथोफोरनिफ्राय मोननाय। जेरै लाव लाव मुवा जेरै जोङो थाव थावखौ सोदांनानै
पेट्रल, डिजेल, केरासिन बायदि रोखोमनि जोङो दिहुननाय जायो नङा होमबा? बेबायदिनो जोङो मिथिंगाखौ बेबायदि होननानै मिथिनाय मोनो आरो जेरै जेरावहा बि बिफां-लाइफां, हाग्रा-बंग्रा मानसि, जिब-जुनार गासै खौबो लानानै मोनसे मिथिंगा होननानै बुंनाय जायो आरो
औ औ औऔ।
दा बेखिनिखौनो आङो बुंनाय जाबाय आरो सुंद'है
औऔ।
नोंथांनि बायदिब्ला मिथिंगानि मिथिंगा माखौ बुङो आरो मा मिथिं गानि बिखय एसे बुंनायसै आंबो नोंथांनिफ्राय खोनासंनो
औ। औ बुंगोन नोंथां ओ नोंथांनि बुंनायफोरा गासिबो गेबेङानो ओ आंबो दा ओ मिथिंगानि सायाव फंनैसो बुंङनो नोंथां। ओ जोंनि मिथिंगायाव ओ सानथ्र' हायै दैमा-दैसा, हाजो-हाला बिलो-बिलोमा, बिफां-लाइफांजो बुंफबनाय ओ ओ जोंनि ओ आसामाबो मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा सानस'आायै मिथिंगायारि मुवाजों आबुं जानानै दङ ओ सान सानजा एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगायारिनि मा होनगोन रानियानो आसामानो होनजानानै दं मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरा जादों मै मोसा मैदेर सियाल सैमा बेफोरो आरो न'आव न'आव फिसिग्रा जुनार जेरै अमा बोरमा मोसौ मैसो बायदि बायदि जोंहा आसामनि बिखायाव सानथ्र'यै बेसेन गोसा दंफांफोर दंबावो बेफोरनो जाबाय साल सनालु गाम्बारि सिगुन थिथासाब खोदोम अदाल बायदि
औ
बायदि दंसोगारो आरो बेफोरजों बेफोरजों जोंङो न लुनानै दंफांनि उन्दुग्रा सारफिला आरो दालां लुनाय हाबाफोराव बाहायो आरो बेफोर बिफांफोरखौ बिफांफोरनिफ्राय जों आइजें आइला फाननानै गोबां जोंङो गोबां रां खामायनो हायो आरो
औ
जों आरो बुंनो हाबावो सोमलि दंफांजों सलाय खाथि बानायो होनना
आतसा
औवाजों जोंङो लेखा बिलाइ बयि दिहुनन्नायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो होनना मिथियो जों
औ
जोंङो मिथिं गायाव गोबां दाउफोर दङ बेनि गेजेराव दावराइ दामा दावमासार बाथ' दाउ धनेस दाउ मैना दाउथु दाउ दिग्ला दाउ दाबां हांसो बायदि जाथोनि दाउ मोनो आरो बेनि गेजेराव जोंहा मुंदांखासिन आसामनि जुनार जुनारानो जादों थसेल' गं गोनां गान्दा
औ नोंगौ नोंगौ
बेनि अनगायैबो जोंहा मैदेर मैदेरनि हाथाइखौ गानग्रा गहिनाफोर दानाय जायो होन्ना जों मिथियो जोंनि मिथिंगायाव दैमा दैसा दं बिनि गेजेराव आसामनि दैमा दैसा बिलोफोराव गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा आदार आरो नायानो
उम
आसामनि गोबां दैमाफोरनि दैमाफोरनि दैखौ जों दैनि आसाम गोबां दैमाफोर फोरनि
दैखौ जोंङो दैनिफ्राय मोब्लिब गोहो दिहुननो हायो होन्ना मिथियो
औ नंगौ
जोंहा मिथिंगायारि मटर सलायनो गोनां जायोब्ला बेफोर बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जोंनि आसामावनो मोननाय जायो आरो
औ
नोंथांङाबो मिथिंगायारिनि बागै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
हागोन हागोन दा नोंथांनि बुंनायखौ जोबोद मोजां मोनबाय आं खोनाबाय आरोबाव मासेफोरखौ सोलोंनो मोनबाय दा मिथिंगा होननानै बुंङोब्ला अब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय जाखांनाय जोंनो लागै आं रांनि बिखय फाइनान्सियेल बि थिङाव बा थाखा फैसानि बिथिंङाव जोंखौ मदद होनायनि बागै नि आं एसे बुंगोन होननानै आं सानदों
जेरै जोंङो मिथिंगानि जोंङो फाय गिदिर गिदिर बिफां बा फिसा फिसा लाइफांफोरा दा सोमजिनानै
जोंहा जिब-जुनार थाखाय थानो हायो जेरै नेसनेल पार्कफोरा जोंहा जाखांदों
औ
जोंनि बि टि सि आवबो दङ काजिरङाब अ माबा रायमना नेसनेल पार्क मानास आरो बिब्दिनो जोङो सिखना जोहोलाव
औ
बिदिनो मोननै मोनथाम मोनथामसो बा मोनब्रैसो जोंनियावबो नेसनेल पार्क महरै जोङो मोननो हाबाय, वाइल्द लाइफ सेेंसुरि महरै जों मोननो हाबाय बेयाव गोबां जो हा गल्डेन लांगुर मोसाफोर हाथिफोर जों दङ दा बै बेफोरनिफ्राय जोंनावहा नायनो थाखाय गुबुन बायजोनि मानसि जोंनावबो फैयो बा फैनायनिफ्राय जोंनो बै बिफां लाइफांफोरखौ नायनो बा हाजोफोर खौ नायनो बा दैमाफोरखौ नायनो थाखाय जोंनियाव फैनायनि जाहोनाव जोङो हान्था मेलानि थांलाय फैलायनि जोहै जोङो बेवहा गारि मटर सालाय नानै जों रां रुफा खालाम आरजिनो हायो आरो। काजिरङा नेसनेल पार्कफ्राव फैना टिकेटफोरनि गेजेरजों एन्ट्रिफोर एन्ट्रि फिसफोरनि गेजेरजों जोङो थाखा फैसा आरजिनो हायो।
औ
बेनिफ्राय जोङो माने रांखान्थि बिथिङाव गोबां मदद मोननाय जायो आरो। आरो माखासे मिथिंगानिफ्राय जोंनो मिथिंगाया जोंनो लागै आं जिउ खुं ना थांना थानो थाखाय जिब जुनारफोरनि थाखाय गोबां हाग्रा गांसोफोर रज'नानै जिउ थांना थानो थाखाय जोंना लागै खाबु होयो। आ जों सुबुं माहारिफोरनि थाखाय मिथिंगाया दै आबादफोर मावना जानो थाखाय सान्दुं अखा दै बार होयो। न' लुनो थाखाय हा आरो बिफां लाइ फां जोंनो लागै होनायनि थाखाय जों मिथिंगानिफ्राय गोबां जोङो मददखौ मोननाय जायो आरो बेखौनो आं बुंबाय मिथिंगानि बेलायावहा नोंथांना जानो हागौ माबायदि मोनदों नोंथांनि बेखौ एसे मिथिंगानिफ्राय आंनि बुंनायखौ बुंदो।
नोंथांनि बुंनायाबो ओ थिगानो ओ गेबें गोजा गासिबो ओ बिदिनो जोंनाव ओ गोबां रोखोमनि ओ बिदिनो ओ मानास मानास मा औ मानास मानास नेसनेलनि पार्कआवबो बिदिनो ओ माखासे जिब जुनार मैदेर मोसा दं मिथिबाय बिदिनो नोंथांनिफ्राय ओ माखासे खोथाखौ मिथियै खोथाखौ मिथिबाय आ बेखिनियावनो ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ आंबो नोंथांजों रालायनानै मोजां मोनबाय गोजोनबाय माखासेखौ आंबो सोलोंनो मोनबाय बिब्दिब्ला जों दोनथ' जासिगोन
औ दोनथ'नोसै नोंथां गोजोन
औे दे